नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों दे।
औ औ नोंथाङा दायो नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ' ना?
औ फ्रियैनो दं आङो।
औ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
औ जोंना होनबा टपिकआ जादों माने ओ दावबायनाय। दावबायनायनि बेलायाव औ दावबायनानै माने मा मा जायगा नुहैनो हायो मा मा गियान मोननो हायो। एसे एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां सुबुङानो दावबायनानै मोजां मोनो आरो ना। बेनिफ्राय गोबां खम सुबुं दं जानांगौ। दा बेफोरबायदिनो आंबो माने दावबायनानै बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय गोबां सुबुंफ्रानो बिदि गोजान गोजान जायगा बैदियाव दावबायनो थाङो खिन्थु आं माने एफा बिदि बांद्राय गोजान गो गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै खालि मेघालयाव थांनो मोनदों ओमफ्राय अरुणनाचल बेफोर जायगायाव थांनो मोनदों। मोन आरो बेनिफ्राय बिदि इमान गोजान गोजानाव थांनो मोनद्रायाखै जिहेतु अरुणाचलाथ' जोंनि खाथियानो जायो नालाय बिनिखाय।
औ औ अरुणचलाव अबेयाव थांखो नोंथाङा।
आङो बारा गोजानाव थाङाखै एसे माने ससेसिमल' थांनानै फैदों आरो सेरगावफोरसिमल' थांनानै फैनाय जा।
औ
औ दा बिदिनो जोङो जोंनि जायगायावनो बा गुवा आसामफोरावनो माखासे गोबां जायगा याव गिदिंबाय आरो ओमफ्राय गुवाहाटिफ्रावथ' गुवाहाटिनि गोबां जायगाखौनो गिदिं गिदिंजोबफ्रामबायानो होननानै बुंनांगोन जिहेथु औ औ औ ओमफ्राय मा होनो जोंनि खाथि खालायावनो बिदि दावबायनो हानाय जायगा गोबां दङ'। फोरावबो गोबां दावबायबाय आरो। जोंना जोंनि खाथियाव ओ तेजपुर होननाय मोनसे जायगा दङ ना नों
तेजपुर तेजपुर होननाय खोनादों खोनादों। ते तेजपुरनि अबे अबे जायगायाव बेरायखो नोंथाङा?
औ बेथ' जोंनि खा थियानो जायो नालाय तेजपुरा बेनिखायनो माने तेजपुरावबो गिदिंजोब
औ औ औ औ मा मा मा जायगायाव बेरायखो?
औ तेजपुरावथ' जोंहा नोंथाङा खोनादों जानो हागौ अग्निगर हाजो बिदि होननाय दङना जोंना।
औ
जायो माने औ चित्रलेखा पार्क बेफोरबायदि दङ।
औ आरो फदमफुख्रि फदमफुख्रियाव हाबगोना हाबाखै नोंथाङा?
आङो हाबखांबाय बेयाव।
अ नंगौ नामा?
औ औ बेनिफ्राय आरो जोंहा दङ। बिदिनो ओ महाभैरब मन्दिर बि बेफोरबायदि गोबां दं आरो औ।
बिनो तेजपुरावथ' गिदिंबायानो दा बेथ' जोंनि मोनसे जारिमिनारि जायगाबो नालाय औ औ गोबां सुबुंफ्राबो बेरायनो थाङो माने बेयाव। स्कुलनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाङो जेनेबा मेगनजों औ। औ मेगनजों नुनायफ्रा बांसिन गोसोआव थायोना लेखाफ्राव फरायनो मोननायनिफ्राय बिनि थाखायनो बेरायनो लाङो आरो।
औ औ
बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि खाथि खालायाव थानाय ओ नामेरि बेफोरावबो गिदिंबाय। ओ नामेरि नेसनेल पार्क जादोङो औ।
ना-नाम-नामेरिसिम ओ ना नामेरियाव बेरायबाय आरोना नोंथाङा? औ नामेरियाथ' मोनसे हाग्रानिसो नाम ना नों
औ औ नामेरि नेसनेल पार्क आरो बेयो औ। बेयाव गिदिं बेयावबो बेरायनो थाङोना मानसि फोरा जेरै दंफां लाइफां औ बेयाव थांनानै बिदि माने मालाबा मालाबा मोसाबो फैयो होननाय खोनादों खिन्थु जों नुफेराखै आरो। थायोनो आरो ओमफाय बिदिनो ओ मो-मोख्राफोर थायो ओमफ्राय मा खासे फिसा फिसा जिबफोर जेरै ओ मा होनगोन बे खौ आं बांद्राय बिदि जिबफोर नु बोआखै बेयाव थांनायाव खालि बे मुख्राफोरखौ नुदो। ओ केेरखुथुवा बायदिसिना फिसा फिसा जिबफोर थायो बा दावसिन दाउलाफोर थायो आरो गोबांनो।
औ औ।
बेफोरखौ नुबोदों ओमफाय ओरै भालुखुंफोरजै थांबाय आरो जाय माने अरुणाचल बरदार बेरायनो मोनबाय आरो।
औ औ नोंथाङा दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ना? थाङा औ औ गुबुन गुबुन जायगाफोराव था थांनो मोनगोन ना मोनाखै नोंथाङा ओ जेरै ओ इदिनो टावां, शिलं बायदि बायदि रोखोमनि
ओं शिलंआव आङो थांखांबाय।
औ।
शिलंआव थांबाय शिलं
औ औ सान औ नोंथाङा ओ सानबैसोसो थाहैनो मोन खो शिलं बायदि
शिलंआव औ शिलंआव जोङो खनसे लोगो फोरजों थांदोंमोन बे लोगोफोरजों थांनायाव जेब्ला एम ए फरायबाय थानाय समाव आरो बेयावहाय थांनायाव हरनै बिदि थाहैदों आरो जोङो। ओम सेराफुन्जियाव बेरायदों बिनिफ्रायो दायो गोदान मोनसे दङना ओ बुल स्ट्रेक होननाय बेफोराव गिदिंदों। ओमफ्रायो मारखां भेलि होननाय दङ मोनसे जायगा बेयाव गिदिंदों ओमफ्रायो आरो बिदिनो ओ माखासे जायगाफोर माने आं नामफोरखौ एसे बावबाय बिसिनि नामा एसे गोरा गोरा जायोना गोसोआव गैजोबो आरो। ओ मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासोआनो जायगा गिदिंदो आरो जोङो। ओमफ्राय बिराद फोर दङ इसिना केफेफोर बेफोराव गिद
जोबोद जोबोद मोजां मोजां जायोना शिलंफोरथिंजाय औ। औ आरो बिसोरनि औ आरो बिसोरनि आरो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोर रा रायलायनायफोर औ मोजां जायो आरोना।
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माने बबे बबे जायगायाव थांफेरखो? दावबायनानै मोजां मोनो ना मोना?
औ औ नोंथां ओ दावबायनानैथ' जोंहा गोबां मोजां मोनो आरोना। नाथाय ओ दावबायनो थाखाय जोंहा आ बिदिनो रांखावरिनिबो गोनांथि जायो नालाय।
औ औ नंगौ।
रांखावरिनि थाखाय रांखावरि गैयिनि थाखाय माने फावसायनानै थानांगौ जायो आरो ना। जेरै जोंहा दावबायलांनो थाखायथ' जोंहा इदिनो गारि, ट्रेन बास बायदि बायदि गाखोनांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय माने बेफोरबायदियावथ गाखोनो थाखाय माने रां खावरि नांगौ जायो नालाय माने ओरैनो एसे थांनो हायालासिनो थानांगौ जायो आरो ना दावबायनो लुबैबाबो बेफोरनो जों आंबो ओ खाथियावनो एसे दावबायनानै मोजां मोनो आरोना ओ औ जेरै अरुनाचल बिदिनो ओ शिलं बायदि बायदिफ्रावबो ओ थांखांबाय थांनायालाय शिलं बायदि बायदिफ्राव फोरावहाय माने दावबायनानै थायोब्ला माने बिनि माने जायगानि जेरै राव फाव फेसन गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मिथिबोयो आरोना मोनसे जायगायावहाय जोंहा दावबायहैयोब्ला बिसोरनि गाननाय जोमनाय रावफोरखौ सोलोंनानै लाबोनो हायो बिसोरनि कालचारफोरखौ खौ जोङो मिथिनानै सोलोंनानै लाबोनो हायो आरोना
औ औ
आरो लोगोसे जानाय लोंनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो मिथियो बिसोरो माने माबायदि जायो माबायदि गानो मा बायदि जोमो औ आरो आखल आखुफोरखौ मिथिबोजोबनो हायो आरो ना मोनसे जायगायाव दावबायहैयो ब्ला जों माने गोबां बिसोरनि जायगानिहाय गोबां ओ मिथिबोयो आरोना राव फाव गाननाय जोमनाय हारिमु बायदिफोरखौ मिथिबोयो आरोना
औ औ
आरो गोबां गोजान गोजानाव ओ दावबाय दङ जेरै जोङो थावां गोबां बायदिफोरावबो जोङो गोबां मोजां जायगा अरुणचलनि बेफोर जायगा फोर माने जोबोर मोजां जायो आरोना जायगाफ्रा जेरै ओ गोबां मानसिफ्रानो थाङो टावां बायदिफोरावहाय जेरै गोबां ओ गोल आं गोलोम बोथोर समावहाय जोंहा बरफजों बुंफबनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना ओ गोलोम बोथोर नङा गोजां बोथोर समावहाय जोंहा बरफजों बुंफबनानै थानायखौ जोङो थावां बायदिफ्रावाय जोङो नुनो मोनो आरोना गोबां मानसिफ्रानो थाङो बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय आरो जोंहा गोबां मोजां मोजां टावां जायगाफोराहाय ओ गोबां गिदिर गिदिर न' बां थायो गोबां गिदिर गिदिर हाजो हाला ओ बुद्ध मन्दिर दङ आरो गोबां गुबुन गुबुन जाथि रोखोमनि मानसिफोर दङ बेफोरबायदि जाहगायावहाय मानो ओ औ आरो नोंथाङा अबे बबे जायगायाव दावबायखो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
दावबायनाय होनोब्लाथ' आङो बिदि गोजानाव बा आसामनि बाहेरायाव बिदि बांद्राय थांफेर थांथारनाय जायाखै आरो ना आमफ्राय बे शिलं आरो अरूणाचल बेफोरल'सो थांनाय जादों ओमफ्रायो ओरै जोंहा दायो माने मिज'राम थांनायनिबो मोनसे प्लेनिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो थांगोन सानदों आरो नैबे मास जोबनानै ओमफ्राय ओ थांनोलाय गोबां जायगाफोराव गोसो जायो खिन्थु माने रांखावरिनिबो आंखाल आरो मालाबा समाव समाबो जेनेबा आं सोलाबा आंनि लोगोफोरा सोलाबा बेफोरबायदि जोंहा मिलायलायै आरो बिनि थाखाय दावबायनो मोननाय जायाखै ओमफ्राय बिदिनो आसामफ्राव गुवाहाटिफ्रावथ' गिदिंबाय गिदिंनानै बेफोरावथ' बेफोरावबो जेनेबा माखासे जोंहा नायनो गोनां जायगाफोर दङ
गोदोनि जेरै जोंहा कामाख्या मन्दिर उमानन्द, सुक्लेस्वर मन्दिर जि गोबां जाहा गोजाम गोजाम गोदोनि जारिमिनारि मन्दिरफोर दङ बेफोराव जोङो गोबां गिदिंबाय आरो बेनिफ्राय ओ बिदिनो सानदुबि पिकनिक स्पटफोर दङ बेयाव बमहायबो सानदुबि कपिलि उकियाम गैयामाथ' ओरै मेघालयथिंजाय गोग्लैयो बेफोरावबो थांबाय ओमफ्राय दाख्लैबावैसो जोंहा मोनसे वाटारफल जाय गारभाङा होनो आरो बेयो मेघालयावनो गोलैयो बेयावबो जोङो थांदोंमोन आरो वाटारफल दङ बेयावहाय बेयाव बेरायनो थादोंमोन ओमफाय ओ जोंनि माबानिफ्राय थांबा गुवाहाटिनिफ्राय ओरैजाय मा होनो बेलथला जानानै हाबलांबा बे माने लामाया एसे मोजां खिन्थु फैनायाव लख्रा जाना फैबा ओरैबायदि गिथावथाव लामा माने आङो सोरबा थाङोबा बेयाव थांनांया खोनो होननानै साजेस्ट खालामगोन आरो ना माने लामाया बिराद बोरैबा गाज्रिथार ओमफ्राय माने आं मोजां मोनाखै आरो बांद्राय फैफिननाय समाव आरो लामाखौ गिथावथाव बिदि माने सेफटि नङा माने बांद्राय जायगाया बिनि थाखायनो आरो बे जायगायाव माने मानसिफोरबो थैबाय थायो बिदि होननाय खोनादों दाख्लै जों थांनायनि साननै सिगाङावसो माने मानसि सासे थैदों बिनो आरो बे जायगाया बे वाटारफल आव ओमफ्राय माने बोरैबा गिथाव बाथाव बिदि आरो जायगा ओंखायनो जेनेबा दावबायोब्लाबो मोजां जायगाफोरखौ नायनानै बा बै जायगायाव माबायदि थांजाथावना थांजाथावा बे बेफोरखौ नायनानैसो माने आजिखालिथ' मबाइलावबो नुयोना माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला बा मा होनो बे जायगानि सोमोन्दै माबायदि बेफोरखौ मिथियो नालाय ओंखायनो माने नायनानै थांनांगौ होननानै आं सानो आरो ज जेनेबा दावबायनो थाङोब्लाबो
बांद्राय मिथिया हसियाबा थांग्रोला बायनानै जुदि नोंहा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैहैयोबा बिनि थाखायनो नायनानै थाङोब्ला एसे मोजां जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा दायो बेरायनायनि माबाफोर प्लेनिं दंबावो नामा बा बहाबाफोर थांनो गोनां बिदि
औ औ दङ नोंथां प्लेनिंआथ' थानांगौ जोंनि माबायावहाय औ आरो जोंहा गोबां बिदिनो प्लेनिं थानांगौ आरोना ओ जोंनि बे मुलुगखौ माने दावबायनायनि माने नाय नायसंनायनि गुबुन गुबुन हारि मायदि जायो मायदि थायो बेले बेलेग जायगाफोरावहाय म बायदि ओ कालचारफोरा बेफोरखौ जोङो ओ मिथिनो माने लुबैनो नायनो लुुबैयो माने राव फाव ओ जेरै बेफोरखौ मिथिनो लुबैयो आरो ना ओ जोंहा माने बिदिनो गवा बायदि बायदियाव बेंगलर बायदि बायदि ओ स्किम बेफोराव थांनो टारगेट लानांगौ आरो ना दाथ' टारगेट गैथ'वा जोंहा माने रांखावरिनिबो एसे आंखाल नालाय जों माने
औ औ
बिदिखौ टारगेट लानो हाथ'वाखै आरो ना औ औ
थांनो गोसो जाब्ला मोनो औ औ थारनो गोसो जाबाबो हायाना मालाबा रां खावरिनि आंखालामनि थाखाय आरो लोगोफोरजोंबो जेनेबा समफोरबो जोंहा थोलाय लाया बा मिलायलाया बेहाबो बे जिहेथु जों हारसिङै दावबायनो थाखाय जोंहा मोजां मोजां मोनाबा जमा जमाबासो मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों बा फेमिलिफोरजों बिदिबासो जोंहा मोजां मोनो नालाय बेरायनो
औ औ।
औ।
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ दे बिदिब्ला।